खनागं न'
खोनाद' दा अखाासोलायबाय नै जोंनियाव गोदोर हायलायबाय अखा हाबालाय मोजां खिन्थु हरावहा कारेन्ट थाङोना बेसो गाज्रिया नङाबालाय ओरैनोलाय मोजां
आं दा खोनानाय बायदि जबा जोंनियाथ' नैबेयाव माने थान्दाद्रायबो जाया गरमद्रायबो जाया मोजां आर ना थान्दा बोथोरावबो दायो मथथे थाब दाहाबहांबाय होननाय बदिसो
ह थान्दा ह हांबायानो
बिदिसो जेनेबा आराम माने एसे बिदिनो माबा जालांसिगोन आरो थान्दाहै एसेबां गरम जालांला
अब सुजोब हहनांसिल अ
इसिबां जोंनि हन्द गानफब जोनफबद्रायबो जाहैया होनदों आरो
अ
गोबाबै नभेम्बर फार्स्ट बा अक्ट'बर नभेम्बरसोआव जेरै जायोोना
उ
नै बिदि
माहाय मोजां मोनबोला नायथावथाव मोनबोला बुंहरलाय जबफोरखौ बेहा
जबफोरखौनो'
ओं होन बास्लायख्रागोन आं नांगौथ' बबावयावनो सिफ्ट जाहैगोन
नंगौ नंगौ-
बे बोसोराव नङा आरो खाालमानसि नाबाबो नै नङाबाबो जेनेबा नोंसोर मावहांनायावहा
औ मेन दायो एसे लेंगुवेजखौनो इमप्रुभ खालामग्रोनांसिगोन जोंहा माने लकेलबो सोलों नांगोन इंराजियावबो एसे दुरबल नालाय खोनादों न'
से आङो लेंगुवेजआ बिसोरनि लेंगुवेजखौ नांथारगौना ना ओरैनो नोंनो बे माबाखौ खौल नांगौ म होनना बुङो हिन्दीखौल' नांगौ हिन्दी इंलिसखौल'
हिन्दी इंलिस माने बिसोरनि लकेलाव मावनोबा मारथि आरो मनाआ मइेनदिटरिथ' नङा दा इंलिसमेन
इंलिसआ मेन आरोना
औ माने दा इमप्रुभ खालामनांगोन आरो दा जोंहा माराथि रोङाबाबो टेनसन गैथ'आ बा इंलिसखौबा हले
इंलिसलाय आरो हाव आ रिउफोर बुंना होबानो जाबाय दा बेफोरखौ रोंबानो जाबाय बेफोरखौ रोंबानो बे फिसा बिलाखौ जेनेबा नों जिखौ रोंदों बेखौ रायजलायलांबाय थाबानो बै गिदोर गोदोरा उनावनो लासै नो हायलांबाय थाखायो माथ्र' बे बेनोसै आरो रायज्लाय जेननो रोंग्रोनांगौ
निस्सय-निस्सय गासैबोथ' दा इंराजियावनो जाजोबसिगोनलै
गासैबो इंलिसावनो जाजोबसिगोन
दे थिगानो मोजांसो
नाजानोसै
जानांगोन बारा सानै साथाम गोसथोनाय बानायना लानाङा
नंगौ-नंगौ दिगदार जायो
दिगदार जायो
आंनो बेखौ लाबो बैखौ लाबो होनना बुंबाथाय जारला जायो
नों आरो नथ्स लिरना होनांबाथाय गैला नोङो जुदि नोङो बानायनायथाय बानायनो जेनेबा नथ्स लिरना होग्रा बानायनाया बेलेग नोंनिफ्रायसो नथ्स लिरनो
बिग्राबा बे माहाय माबा जायो आरो गावखौनो गाव बारा थपार देखायनाङा फाइनाल एक्जामावथ' नों मोजाङै लिरफिनदो खिन्थु बै इउनि टेसफोराव माबा माबि एकदम गावखौनो गाव टप माबा क्लासफोराव सोंनायफोराव थाब थाब खिन्थाना हरनाङा आरो खिन्थु बै एक्जामफोरावलाय नों मोजां हो माबायदि हाखो होनना बुंबोला नखल लाना हादों होननानै मालायनियाव स सोंना लादो हादों होनना बुङो खिन्थु गावखौनो गाव बिदि टपार खिथिनाङा आरोना
औ
मार्कखौलाय मोजांलाखि मार्कखौलाय' मोनखागोन नों बाहेरावलाय आरो मोजांखौ सेभेन्टि फाइभ प्लासा फैखागोन मोजां बेल'आनो
नंगौ दा सासे सिनियर दङ
बेबो बर' हरिसिङानि
अह आटसा
बर' मिडियाम फरायनाय
अह
बिराद कनफिदेन्स दं मानसियालाय
अह-अह फार्स्टआव हाय प्रब्लेम जागोन आरो नोंसोर बे जेनेबा न'आव राय खिथायाना बेखायनो आं नोंसोरखौ सिगाङाव बुंङोमोन बिमा बिफाजों इंलिस रायज्लाय होननानै
निचय-निचय आं लै ए एसे गोसथोनायजों रायज्लायबाय थायोमोनलै
अह नों आरो माबा मानिमोन इउरपनिमोन नामा
ओंलै इउरपनिया
एह है होनबालाय थिगानो फार्स्टआव बुजिलायाखैना बुंनाया बेखौ बुङो बे बुजिया खोनाया अह अह आटसा दे
दानस्लाब दुमस्लाब सैसलिबलायलाङो नालाय
अ अ बुंनायफोरा ओ
जोंना उत्सारनफोरानो जाबाङा
उम उम उम ए माहानिमोन नाय
बे इउरपनि खनाथिंलै
इउरपनि खना माबेयाव पर्तुगाल सो नामालै पासख'थाामा पासख' थाखा गाहामा मनि गामिनि
औ औ
ब
बेनिनो न'खरनिनो जाहैयोनो
ए ए इसोरो दा आं बे हिस्ट्रियाव थानाय मानसिफोरखौ बिराद रागा जोङो बे भासकटा गामा सोरबा सोरबा कलमब' सोरबा माबा बेफोरफोरखौ आरो बिसोरनि थाखायनो लेसन मोनसे मोननै बारा जालाय लाङो
औ
हिटलारमोन बायदि बिसोरनि थाखायनो बिसोरखौ फरायनानै फरायनानै लेसन मोनसे मोननै बारा जालाय लाङो बिसोरो बेबायदि खालामानाय मोनबा ओ देलाय बुंलाय मा होननायमोन
बिसोरखौथ' नों लोगो मोनासै दा जेबो बुंनो मोनासै बिदि होनना दा आंनि गोसोथोनायखौ रायलाबायनाङा आरो लोगो मोनबा
नों लाबोबासो
लाबोनायाथ' लाबोगोनलै
औ लाबो लाबोनानैसो नायनो हागोनदा आं रायोना राया
दाथ' बुंनो हाला रायमारगोन ना रायमारा
ओमफ्राय न'आव फैथ'थारला नामा
न'आवहाय आङो फैगौ सुनिबारावहा आङो ट्राइ खालामनो थांनाय जायो जाया ओमफ्राय बिनि सुनिबारफोरावहाय बिनि उननि सुनिबारफोराव थांनो हागौबो जानो हागौ आरो
औ औ नंगौ नंगौ अ दा हप्तायावथ' सि फाइनेलबो दं ना
औ माबा जोंहा बै माबा जायो नालाय बै सामार भेकेसनाव गरम बन्द'आवहाय गथ'फोरनो सोलोंथाइ होयो गामियावहा ओ नैबेखौ नैबेयावहाय बिनि फाइनाल दोङो आरो ओमफ्राय बिसोरनिनो जोब नाय लास्ट सानखालि माने जानाय होयो माने मोजां खाना होयो आरो अमा बेदरदों बिदिनो आरो माखासे मिस्थिफोर माखासे बेफोरबायदि बिराद मोजां मोजां बुस्थु होयो गथ'फोरनो ओरैनोलाय दस दिन जायो बे फारिलाइया हदायबो बिदि मोनसे मोनसे लेसन लानानै बिसोरखौ मोजां नलेज होयो आरो मरेल लेसन मोजां आरो गियानफोरखौ होयो धोरोमारि गियानफोरफोरखौ फोराव होनानै बेखौ बे बिसोरबोथ' थांनो बायो नालाय उन्दै उन्दै गथ'फोर बेवहाय बिसोरखौ मा खालामो बै जानाय होयो
मोजां मोनो इसोरो ओं जानायबो मोजां मोनो।
जानायबो
ए गोदो गोदोरफोरानो जानायखौ मोजां मोनो आरो बे उन्दैफोरालाय। बांसिन साबसिन मोजां मोनो बिसोरो। दा बिनि फारिलाइयावहा थांनोसै आरो ओ बिनि देवब'आहा माने मोनसे प्रग्राम गोदोर फाइनाेल प्रग्राम जागोन आरो ओ गथ'फोरनो बान्था राननाय हारि जायो मेथाइ खननाय बो बिसोरो मेथाइफोर सोलोङो बेयाव फैनानै बे दस दिनावहा माखासे माइ मेथाइफोर माखासे आयदाफोर माखो माखो सोलोंखो बे फाइनाल खालि माहाय खोन्थायो आरो
दिन्थिफुंनाय औ
ए सोलोंनो मोनफेरखोना मोनफेराखै नोंलाय?
मोनदों मोनबोदों आं जेब्ला उन्दैमोन आंबो गोबां सोलोंबोबाय
अ अ बेफोरबायदि उन्दैयावनो मोजां मोजांसो सोलोंबोला माहाय मरेल लेसनफोरा बिदिनो बिमा बिफाखौ अननाय लोगोफोरखो दों माबायदि अनलायना थानांगौ। गोदोरफोरखौ माबायदि मान सनमान होनांगौ माबायदि आलासि सोंनांगौ माबायदि फरायनांगौ बेफोर बे मोजां बेयावहानो मोजां सोलोंबानो मोजां हाहैलाङो आरो।
नंगौ नंगौ जोबोद हेफाजाब खालामो।
हेफाजाब खालामो फरायनायावबो आरो बिथिं नोंथांनि बिदिनो आखु आखल आखुफोरावबो मोजां ओ आखल आखु दानायफोरावहा मोजां बिहोमा होयो आरो बियो
नंगौ
उम बेदिनोसो मियानि बेदर दङोलै सेवबायसो नामाथाय दै गुदुं खालामानायमोन आं मैया अर्दार होबाय गो गोम अर्दार होबाय ओमफ्राय जिख जिख अर्दार होनाय बेखौ जायासै आलासिया बेलेगसो जाजोबबाय बेखौ पिकें खालामना लाबोजोबनांबाय।
जारलासो माथो बिस सोर जायासै बियो जारला नाथाय नोंसोर लाबोबाय बियो मोजां।
जों लाबोबाय बे मोजां खिन्थु जोंबोदि जाबोदों बेयावहा जि जामनो हाफायासै मैया। मोनो ओमफ्राय। दिनैबोथ' नै फुङावनो थांनांबाय आङो फुङावनो थांनानै दहां हटेलावनो जाबोबाय।
बेफ्राय बियो गुदुंखा ओं गुदुं खालामना दोनदों बे सेवाबालाय मोजां सेवबाथ' आरो मा बुंबावनो आरो।
औ औ
सेवबाथ गैला बिदि जाहैबाय आरो खोथाया
औ दे होमबालाय
औ दे दे होमबालाय दे गोजोनथोंसै रायज्लाय मोना बिराद औ दे दे
दे